हेल'
हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा औ। बिदिब्ला नोंथांसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिरिहरनाय थाबाय। गिबियावनो नोंथां औ। बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां सम दङ।
बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जोंना नोंथां देहायारि जोथोन लानाय। गिबियावनो आङो एसे फोरमायना होग्रो मिथियो नामा नोंथां। औ औ देहायारि जोथोन लानाय बुङोब्ला जोङो थांनानै थानो थाखाय बा जोङो थांनानै थानो जिउ खुंनो थाखाय जोङो देहायानो जोंनि गुबै नङा होनबा
औ औ।
औ बेनिखायनो जोङो देहाखौ जोथोन लानाया गोनांथार जोङो देहा जोथ बोसोन लानाया जोंहा जेरै जानाय लोंनाय बा बिदिनो उन्दुनाय थानाय बिदि गासैयावबो जोंहा गोलैयो नङा हबा नोंथाङ औ गिबियावनो जोंङो देहा खौ जोथोन लाखिनांगौबा जोङो जानाय बिथिङाव जोङो नायना होाङोब्ला जोङो मोजाङै जानांगोन जानला मोनानला जायोब्ला जोंनि देहानि नि थाखाय जोबोर खहा जेरै जोङो मिथिना मोनो जोङो बाहेर बा दखानफोरनि जोंङो बांद्राय जायोबा जोंनि देहाया जोबोद खहा जायो जेरै जोंङो गेस जानायफोरखौ नुयो मानो बुंनो थाङोब्ला जोंङो जेरै बै बार्गार बा साव बा बिदिनो पक'राफोर बा बिदिनो बायदि बेफोरखौ जोङो लाबोनानै जायोब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय खहा जोङो मिथिनो थाङोबा बा जोंङो बुंनो थाङोब्ला बैफोरखौ जोंङो मिथिना मोनो बा जोङो खायफा दखान गलाफोरावबो जोंङो नुनो मोनदों बै फोरो संनाय थावावनो बिसोरो खनले खनले बेयावनो संबाय थायो आरोखि नोंथां बेनिखायनो जोङो बैफोरखौ जायोब्ला जोंहा उदै सानाय बा बिदि गेसफोर सोमजियो आरो नोंथां औ बेनिखायनो जोंङो औ बेनिखायनो जोङो बाहेरनि बांद्राय बिदि बायनानै जानाङा आरो नोंथां थिग बिब्दिनो आरो मिथिना मोनबावो जोङो देहाखौ मोजाङै लाखि जेनेबा जोङो गोथां मैगं थाइगं जोंङो जानो गोनांथार लोगोसेनो फिथाइ सामथाइ जानाया गोनांथार जोङो गावनो जोङो बिदिनो गाव नआव गायनानैबो जोंङो मैगं थाइगंखौ जोंङो जानो हायो जेरै जोंङो लाय लाफा बा बेसर बैफोरखौ जोंङो लोगोसेनो बिदिनो दैज्लां बा दैज्लां मेसेंबा मेसेंनि बोथोरनि मैगं थाइगंफोरखौबो जोंङो न'आव एसे एसेबाबो जेरै जोंङो फुल कबि बान्दा कबि बा मुला बिदिनो राङालाव पानेलाव जिंखाफोरखौ जोंङो सरासनस्रायै जोंङो गावनि न'आव थानाय हा दखरसे फिसाबाबो जों गायनानै जानो हायो आरो नोंथां मानो बुंनो हायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा न'आव गायनाय आबादफोरा जोंनि हासार गावनि न'आवनो गोबोर हासार होना गायनाय जोङो बेनिखायनो बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जेबो खहा जाया आरोखि नोंथां नाथाय जोंहा हाथाइ बाजारफोराव जेरै जोङो गोथां मैगं थाइगं फुल कबि बान्दा कबि बैफोरखौ बायनानै मानो होनबा दानि समाव गोबांङानो रासायनारि हासार बाहायनासो गायो नङा होनबा खम समावनो थाबैनो फिथाइ मोननायबा मोजाङै फिथाइ थायनाय लोगोसे एम्फौ जायो बैदि हासारफोर होनायनि थाखाय जोंङो बैफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गोबां खहा जायो आरो लोगोसेनो जोंङो बैफोरखौ जायोब्लाबो जोंङो मा खालामनांगौ जोंङो बायना लाबोनानै जोंङो बिदिनो गिबियावनो जोंङो लाबोग्रि लाबोग्रो जोंङो जानो नांङा बेखौ जोंङो दै गुदुंफोराव जोंङो मोजांङै सुनानै जोङो जानो नांगौ आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौ बुङोब्ला बैफोर फिथाइ सामथायाइया जोङो बिदिनो खायफाया बिदि गाव गायाबालानो गोजान ओनसोलफोरनिफ्राय लाबोनानै बेफोरखौ हाथाय बाजारफोराव फानफायनाय जायो जेरै गोजान जायगाफोरनिफ्राय लाबोबा बेफोर कार्टुनफोराव ब पेकिं खालाम लाबोनाय समाव जाहाथे बियो सेवनानै थाङाबा एम्फौ जानो हाया बेयाव गोबां मुलि होनाय जायो
औ
बेनिखायनो जोङो बेैफोरखौ लाबोनानैबो जोंङो सुवा लाबासेनो जोङो डायरेक्ट जोङो अरनानै जानाङा बा हानानै जानाङा बे खौ गिबियावनो मोजाङै सुनानैसो जानो नांगौ मानो बुङोबा बैफोर हासार होनायफोरा बा मुलि होनायफोरा जोंनि उदैयाव थाङोबा गोबां खहा जायो आरो बेनिखायनो जोंङो साखोन सिखोनै बा नायै हयै जोंङो जानो नांगौ। बिनि अनगायैबो आरो जोंङो मिथिना मोनो जोंङो देहाखौ मोजां लाखिनोब्ला ओ जोंनि दै लोंनाया गोनांथार आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि दैया जोंनिया देहानि थाखाय जोबोर मोजां। जोंङो मिथिना मोनो जोंङो गोबां रोखोमनि दै लोंङोबा जोंङो ओ जोंनि देहायाव गेस जानायफोरखौ नुवा आरो नोंथां लोगोसेनो जोंङो औ लोगोसेनो दैखौ जोंङो बिदि ओ बांद्राय फ्रिजफोराव दोननाय कल्ड ड्रिंक जोंङो गुसु दैफोरखौबो लोंनो नांङा।
औ
ओ जोंङो लोंङोब्ला दैफोरखौ एसे ओ फुदुंनानै जोंङो लोंनो नांगौ आरो नोंथां। औ मानो होनोब्ला फुदुंना लोंङोबा बै दैयाव थानाय ओ फिसा फिसा जिबख्रिफोरखौ जोंङो बिजानु जोंङो बेखौ जोंङो मे गनजों नुनो मोना नालाय बेनिखायनो जोंङो फुदुंना लोंङोब्ला बैनि बिजानुफोरा थैलांङो होनना जोंङो मिथियो। ओ लोगोसेनो जोंङो बे दैफोरखौ फुदुंना लोंनायनि अनगायैबो बिदि ओ दैज्लां बोथोरफोरना जोंहा गोबांङानो दखाननिफ्राय बिदिनो बायदि गुसु बरफ आइसख्रिमफोर बायना जायो नालाय जोंङो बैफोरखो जानाय खौबो खम खालामनांगौ आरो नोंथां मानो होनबा बेफोर गो गासै किमिकेलजोंसो बानायनाय नंङा होमबा बेनिखायनो जों बेखौ खनायावसो लोंनांगौ एबा जानांगौ आरो लोगोसेनो जोंङो ओ देहाखौ जोथोनै लाखिनोबा जोंनि गुबै देहा जोथोन लाखि खिनायानो जाहैबाय जोंना एक्सारसाइस खालामनाय जोंङो जा एसे हायो जोंङो फुंङाव थाबैनो सिखारनानै जोंङो ओ गावनि ओनसोलाव थानाय ओ बिदिनो फिल्ड फ्राव जों एसेबाबो भियाम जा एसे हायो भियाम बा यगा बा एक्सारसाइसफोरखौ जोंङो खालामनांगौ आरो नोंथां। औ माने मुंङाव बिदि होमबा जोंनि सानाय सुनायफोरा गैया जायो आरो नोंथां लोगोसेनो देहायाबो जोंनिया गोग्गोयै बा जोंङो मोजांङै थायो आरो नोंथां।
थायो औ नंगौ नोंथां औ।
जोंङो फुंङाव थाबैनो सिखारोबा जोंङो जोंनि खर' सानाय मेगन जोंङो बांद्राय उन्दयोब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि आरो जेरै जोंङो बांद्राय उन्दुयोबा जों खर' सानाय मेगन सानाय बिदिनो आथिं आखाइ साख्रुब साख्राबफोराबो जानो हमो आरो नोंथां। बिनिखायनो जोंङो जेसेबां हायो जोंङो नांगौ हिसाबनि उन्दुनांगौ न' बिदि बांद्राय उन्दुनायाबो गाज्रि आरो खम उन्दुद्रायनायाबो जोंनि देहानि गाज्रि आरो। बांद्राय मेगन मोदै खालामनायाबो जोंनि थाखाय मोजां नंङा।
औ।
आरो लोगोसे देहाखौ मोजांङै लाखिनायाबो जाहैबाय जोंनिया गुबैयै ज बेाय थाबैनो सिखारोब्ला जोंनिया मा जायो जोंङो फुंङाव मोजां हावा बा गुसु हावाफोरखौ मोनो। नाथाय जोंहा सम संनाय लोगो लोगो गारि मथर बांबाय नालाय बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय उ कुन्दैफोराबो जोंनि थाखाय मोजां नंङा आरो। बेनिखायनो जोंङो जिसे हायो सामस ओ फुंङाव थाबैनो सिखारनांगौ लोगोसे जोंङो जा एसे हायो न'आव जोंङो खामानि मावना होनां गौ बिदि जना थानो नांङा आरोखि नोंथां।
नंगौ नों।
औ आरो लोगोसे जोंङो मिथिना मोनबोयो जोंङो देहाखौ मोजांङै लाखिनोब्ला जोंङो ओ निसा बुस्थुआ जाइखो जोंङो जौ बा सिगारेट, बिरि सो सादा बेफोरखौ ओ द्रागस बेफोरखौ जानो नाङा मानो बुङोब्ला बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि जेरै जोङो मि थिना मोनो औ सिगारे सोबोब्ला बेनिफ्राय गनाय उखुन्दैया जोंनि उदै सिङाव थां नानै जोंनि खिनारि किडनि बा लिभारफोरखौ गाज्रि खालामो होनना जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां लोगोसेनोब बांद्राय जौ लोङोब्लाबो ओ जोंनि देहाया लोरबां जायो आरो साननाय सानायफोरा खमिलाङो आरो नोंथां। नंगौना नोंथां औ बेनिखायनो जोङो औ जौफोरखो जों लोंनो नाङा बा जोङो निसा बुस्थुखौ लानो नाङा बा गाव लायैनि अनगायैबो जोङो गुबुनखौबो जोङो जा एसे हायो फोरमायना होनांगौ आरो नोंथां। बिदिब्लासो गासैनि देहायाबो मोजां थागोन। बा बिदिनो जोङो मावै दाङै जोङो जानो हागोन नङा ओमबा नोंथां? औ ओ थिग बिब्दिनो जोङो गावनि देहाखौ जोथोन लानो हायो आरो नोंथां आरो लोगोसेनो जोङो ओ मैगं गोथां ओ गोथां मैगं थाइगं बायना जानायनि अनगायैबो जोङो हाग्रा बंग्रा बा मिथिंगानि फ्राय जेरै जोङो गोबां मैगं थाइगंफोर मोनो जेरै उम ओ जोङो मानि मुनि फेदेलाटा बा माइसुद्रि बैफोर जोंनि देहानि थाख जोबोर मोजां नङा होमबा नोथां?
औ औ
औ जोङो बैफोरखौ जोङो जेसे हायो जोङो बुथुमनानै जानो नांगौ मानो होनबा बैफोराव बा बिदि रासायनारि हासार बा बिदि मुलि जेबो होनाय थाया नालाय नोंथां बेनिखायनो बियो देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोङो औ देहा खौ मोजाङै लाखिनोबो जोङो सम सम ना बेदर जानायाबो जोंनि थाख गोनां मानो होनोब्ला ना बेदर जायोब्लाब बो जोङो एसेब्लाबो जोङो जोंनि देहायाव प्रटिन मोननो हायो आरो जेरै जोङो दावदै जायोब्लाबो जोङो प्रटिन मोनो थिग बिदिनो जोङो बैफोरखौ जानायनि अनगायैबो गोखा गोखैफोरखौबो जों जानो नांगौ। खायफा गैखैनिब ओ गोखैया जेरै भिटामिन सि बेनि थाखायबो जोंनि देहायाव ओ खायफा बेमारफोरखौ जोङो जानाय नुयो जेरै अ जोङो नुनोम जेरै भिटामिन सि नि आंखालाव जोंहा मेगनजों खम नुनाय आरोखि। बेनिखायनो जोङो बै गोखै फिथाइ सामथाइफोरखौबो जोङो जाना होनांगौ आरो जेरै बोग ग्रि ओ खारजि बा बिदिनो नारें खमला बैफोरखौ आरो नोंथां।
औ औ
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां सोन लानायनि सायाव।
औ दा जिखिनि नोंथाङा बुंबाय फ्राय फ्राय माबोरै जोङो जोंनि देहाखौ जोथोन लाखिनांगौ? बा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बेनि सोमोन्दै मोजाङैनो बुंबाय दा बे आं फंनैसोलो खोथाखौ ओ दाजाबदानो नागिरदों जेरैहाय जोंनि देहाखौ साख खोन सिखोन लाखिनाय दा जोङो मालाबा नुनो नागिरो। जोंनि जि खानाय दारि बा आसुगुर बेफोर नि गेजेरजोंबो जों देहाया जे खहा जायो जों बेखौ मोनथिगौ। जेरैहाय जोङो खानाय गोलाव लाखिनाय ओ सरासन स्रायै हौवा सुबुंफोरा नङा ओमबा नोंथां हिनजावफोरनि खोथाया आलादा। दा हौवासाफोरनि बा सेंग्राफोरनि बिथिङाव बेखौ जोङो ओ एसे उसुबिदा नुनोनागिरा आरो बे जोंनि देहानि थाखाय थ' ओ खहा आरो आसुर गोराव ला खिनाय दा जोङो सम सम जोंनि देहाखौ जोङो साफाय लाखिनांगोन जेरैहाय सम मथे दुगैनाय बा ओ जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो साब सिखोनै लाखिनाय दा जुदि जोंनि गाननाय जोमनायफोराबो साब सिखोन नङाब्ला हयथ' जों माखासे बेरामजों जोङो गाग्लोबजानो हागौ जेरैहाय जोङो जोंनि गाननाय जोमनायफोरा जुदि मैलाब्ला बे बेनिफ्राय माखासे मोनामनायफोरा ओंखारो जेरावहाय मोनामनाया जोंनि देहायाव थाङोब्ला बेनिफ्राय माखासे बेमारफोरा जोंनाव सदेरनो हागौ दा बेबायदि दा नोंथाङा जेरैहायदि बुंबाय जानाय लोंनायनि खेथ्रआव बेयो जोबोरैनो ओ नोजोर थावना साबधान जानांगोन जोङो जानाय लोंनाय बिथिङाव मानोना आथिखालाव बांद्राय आ मुवा बेसादफोरानो मुलै आरो हासारनि गेजेरजों जानाय जायनि जाहोनाव जोङो ओ गोबां बेमार आजारखौ जों नुनो मोनो बेखायनो जाहाथे जोङो बे जानाय लोंनायनि सायाव खोब मोजाङै नोजोर होयोब्ला जोङो जोंनि देहाखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हायो नोंथां दा बेखिनियानो औ आं बेखिनिखौ फोरमायबाय नोंथांनिसिम
औ बिदिब्ला नोंथां औ औ
औ बुं
दे बिदिब्ला नोंथां समबो जानानै फैबाय दिनै नों थांजों देहा जोथोन लानायनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आंबो जा एसे हायो नोंथांनो फोरमायबाय बा नोंथाङाबो देहाखौ माबादे साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेनि सायाव फोरमायबाय नों नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय ओं नोंथांनिसिमबो
दे बिदिब्ला नोंथां एसेयावनो लाखिथ'नोसै औ
द